खोनादो।
औ नोंथाङा खोनादों ना औ नोंथां बिदिला ओ न'आव फिसि सिनाय जिब जुनादनि सायावनो सावरायनो नोहागोन नामा?
औ जागोन दे सावराय जागोन दे।
औ औ ओ ओरैनो ओ उम नोंथांनि बादिब्ला न'आव मा मा जिब जुनाद फोर फियो थियो नोंथांङा मिन नामा? औ नोंथां ओ नो न'आव मा मा मा मा जिब जुनार जियो?
औ दाथ' मोसौ दङ मोसौ फियो मोसौ एनि फाय बोरमा ओमफ्राय अमा
औ
ओमफाय सैमा
औ
ओमफ्राय मावजि
औ
खौ फिनाय जायो
औ ओरैनो नोंथां बे बेफोर जिब जुनारफोरखौ मा मानि थाखाय फिसियो बा मा मायाव बाहायजायो बेफो ओ बिसोरनो ओरैनो मा मा आदार होयो बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा बुंनो हागोन नामा? ओरैनो जेनेबा अमानि सोमोन्दै गिबियावनो बुंग्रोबा मोजां जागोन नामा नोंथां?
औ जागोन दे जोङो दा अमाखौ फिसियो न'आवनो अमायाखौ जोङो ओ अमानो आदार हिसाबै बुंनो थाङोब्ला जोङो म माइनि गुन्दै गुन्दैखो होनाय जायो गिबियाव बिनिफ्राय ओ बेनि बादैबो जोङो थास' थास'खौ रुनानै अमानो जाहोनाय जायो
औ औ
ओमफ्राय आरो बे जोंनि सेराब खावनाय बै सेराव खावनायनि अफ्रि बे अफ्रिखौबो जोङो अमानो जाहोनाय जाया आदार हिसाबै बेनिफ्राय आरो बेफोरनि बादैबो जोङो मानो आदार होनना बुङोब्ला जोङो द'खाननिफ्राय मोननाय बा जोङो बानायनाय हास आदार जेरै ओह सापर बेफोरखौ जोङो आदार हिसाबै मोननाय जायो
औ औ नोंथां बेफोर औ बेफोरनि अनगायैबो नोंथां ओ ओरैनो मै गं बिलाइफोर दोङो ना जेरै ब ओह बान्दा कबिफोर दङ बिनि उनाव आरो जोङो नआवनो जेब्ला मैगं बा ओंख्रि सङो बे फोरनि मैगंनि बिगुर फोरखौ होयोना होआ
औ बेफोरखौबो होनाय जायो होनाय जायो बेफोरखौबो
औ औ नंगौ नोंथां बेफोर औ
फान्थावफोरखौबो होनाय जायो फान्थावनि जिथु ओ बोराय हान्थाव बेफोरखौबो दाननानै होनाय जायो
औ औ नंगौ नोंथां जों अमा खौथ' जोंनि बर' न' नि बा बर' हारिनि सु बुंफोरानो बांसिनानो सिबियो ओ फियो औ आथिखालाव औ आथिखालावथ गुबुन हारि फोराबो फिसिनायखौ नुनो मोनो नङा होनबा
औ नंगौ ओम
औ बे बेनिफ्राय बे अमाखौ ओरैनोथ जोंनि बर' आइजोफोरा जिहेथु अमा अमाखौनो बें होननानै साननानै लायो नङा होमबा
औ नंगौ
औ जेब्ला न'खराव ओ गथ'फोर थायो फरायग्रा अब्ला बेफोरखौनो फाननानै ओ फरायनायाव हेफाजाब होयो आरो बेनि अनगायैबो बेजोंनो बा बेफोरखौनो फाननानै न'खर खुङो।
औ नंगौ
औ बेनि अनगायैबो खायसेयाथ' अमाखौ ओरैनो फिनायनि अनगायैबो फिसाबो जाहोयो नङा होनबा
औ फिसा जायो औ नंगौ
औ बे अमा गिदिरजों लोगोसे अमा फिसाफोरखौबोनानै खानानै फाननानै गोबां रां आरजियो आरो
औ-औ जों मोनसे इनकाम जायो आरो बेबो नङा होमबा
औ औ ओ बेनि अनगायैबो नोंथां ओ मोसौबोथ जों नआव फिसियो नङा होनबा? बे मोसौनोबोथ जोङो गुन्दैफोर होयो बिनि अनगायैबो मोसौआ गांसो जानायनि अनगायैबो गोबां बिलाइफोरबो जायो नङा होमबा बिलाइ बेफोरबायदि बायदिसिना था फाख्रि बिलाइ फोरखौबो जायो। ओ बेनि अनगायैबो बि बिसोरनो जोङो गु-गुन्दैबो होयो आरो गन्दै होनायनि अनगायैब माइरं जि रन्दै होननानै बुङो ना?
औ बे माइरं माइरं सुनायनि दैखौ ना?
औ औ
औ
बेखौबो होयो आरो औ बेनि अनगायैबोथ नोंथां मोसौआथ गोबां खामानियावनो बाहाय जायो नङा होनबा? ओ जेरै मोसौआ गोदोथ बांसिनानो हालेवनाय समाव बाहायोमोन मोसौखौ नाथाय आथिखालाव एसे ख ओ मा औ आथिखालावथ खमानो जाबाय माने नुनोनो थांला मोसौजों हालेवनायखौ
उम उम
अब्लाबो मोसौवा बा मोसौनि जि ओ ओ मोसौनि जि फ्राय गाइखेर मोनो बेफोरखौथ जों फाननानैबो रां आरजिनो हायो नङा होनबा
औ
औ बेनि अनगायैबो जों मोसौनि गाइखेरनिफ्रायनो जों पायकबो बानायनो हायो।
अ पाइकबो बानायायनाय न
औ
ओ आरो पनिर बाे न पनिर बो हायो नङा
औ पनिरबो बानायनाय जायो औ गाइखेर दाखाबोथ बानायो जों
औ बेबो मोनसे फैसा फायनायनि मोनसे लामा नङा होनबा बिबो
औ औ बेनि अनगायैबो जोंना मोसौनि गोबोरखियाबोथ गोबां खामानियावनो फैयो नङा होमबा जेरै मैगं थाइगं गायनाय बायदिसि ना आबाद मावनायफोराव बाहाय जायो आरो औ औ बेनि अनगायैबो हासार बाहायनायनि अनगायैबो जे न' लिरनाय खामानियावबोथ बाहायो गोबोरखिखौ
अ बेखौ गोबोरखिखौ नलिनायाव बाहायो नङा होमबा
औ औ बाख्रि लिरखननाय बायदिसिना खामानियावबो बाहायो आरो।
उम
औ
गोबां खामानिया हेफाजाब होयो नङा होमबा जोंनि मोसौआबो
औ नंगौ नोंथां गोदो सिगाङो सानोमोन आरो जोंनि बर' न'खरफोराव जायनि न'खराव मोसौ गैया बिनि न'खराव माइनाव गैया होननानैबो बुङोमोन। नाथाय आथिखालावथ बेबादि साननायाबो गैला मानो होनबा बांसिननि न'खराव आथिखालाव जिहेतु नोगोरफोराव थायो नालाय जिउ खुंहैयो बांसिनानो साख्रि मावनानै इ ओ बेनि थाखायनो माने न'खर न'खर मोसौखौ नुनो थांला आरो बेनि थाखायनो माने गोदान मुगा जों गोरोबनायजों लोगोसे बेफोरबायदि साननाय फोरा गैलिया आरो
औ
औ ओ ओ नोंथांआ बोरमा फिसिनायनि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन नामा?
औ बोरमाखौ जों फिसियोब्ला बा बोरमानिफ्राय जोङो बोरमाया फिसा आजायो नङा होमबा जेरै मासे बिमानिफ्राय जोङो गोबां फिसा मोननानै बि फिनानै देरनानै जोंखौ माखासे ओ रांनि खेथ्रआव जों हेफाजाब होयो। जेरै जोङो ओ मालाबा जोंनो फैसा नांगौ। जायो ब्ला अब्ला जोङो बोरमाखौ फाननानै जोङो बे फैसा फैसाखौ मोननो हायो बेनो आरो अब्ला जोङो बोरमानिफ्राय गाखेरबो मोनो। खायफा खायफा सुबुंफोर बे बोरमानिफ्राय गायखेर बो लोंनो लोङो।
औ औ
बे बोरमानि खियाबो एसे एनै हासार जाहैयो जेरै मोसौनि खियाबो हासार जायो। थिग बोरमानि खियाबो बिदिनो हा सार जानायखौ मिथि मोनो आरो।
औ नंगौ नंगौ नोंथां मोसे ओ मोसौखौ ओ बोरमाखौ बेबादि फाननायनि अनगायैबो माने मासे मासे फाननायनि अनगायैबोथ खायसाया बोरमा बेदरखौबो दाननानै फानोब्लाथाय माने गोबां आरजिनो हायोना रां।
औ औ
औ बेनि अनगायैबो गोबां बोरमा फिसाफोरखौबो फाननानै गोबां रां आरजिनो हायो। आरो बेनि गाइखेरखौबो फाननानै गोबां रां आरजिनो हायो।
औ नंगौ।
औ। बेनि अनगायैबो नोंथां। ओ बोरमाफोर थ गोबां बिलाइफोर जायो दंफांनि बिलाइफोर। बेफोर दंफांनि बिलाइ जानाय नि अनगायैबो बोरमाफ्रा ओरैनो, मा मा दानाफोर होबावो?
बोरमानो बिदिनो सापरफोरखौबो होनो हायो नामा।
अ दिनैसिमथ औ
सायसे खायसे फार्मफ्राव होयो आरो बिदि। गुन्दैफोरखौ होयो ओ दानाफोर बे मिकसखालामनानै होनायखौ नुनो मोनो।
औ नोंथां मोनसे ओ बोरमानि सायावनो आरो बे बोरमाया जाय दंफांनि बिलाइखौ जायो माने बे दंफाङा थाबैनो रोदोमखांनो रोङा होननानै बुङो आरो मानसिफोरा, बे बाथ्राया सैथो नामा?
औ बे बाथ्रायाथ सैथो जानो हागौ एक्सुुलि आंबो बेबायदि प्रेक्टिकेलि नुफेराखै। एसे खायसे खायसेफोरा दङ आरो बिदिनो बोरमाया जाय बिफांखौ जायो बि बिफांआ थाबनो रोदोम रोङा होननानै
औ।
गुबुननिफ्राय खोनानाय बायदिब्ला बियो सैथोआनो जानांगो आरो।
औ औ। बेनि अनगायैबो नोंथां ओ जोंहा थ मावजिबो सैमाबो फिसियो दाउ हांसो फिसियो नङा होमबा?
औ नंगौ।
औ बे दाउ हांसोफोरखौबोथ जोंना बरफोरा बा गुबुन हारिफोराबो माने बांसिनानो नआव रां आरजिनो थाखायनो फिसियो आरो। आरो नआव जानो थाखायबो फिसियो। जेरै ओ लकेल दाउफोर खौ आरो जेब्ला बेमार आजार जायो अब्ला अब्ला जों बेखौ फा बानलु होनानै आरो ओ जायोब्ला जल खालामनानै जायोब्ला माने लोम जानाय साजानायफोरा खारो होननानै बुङो आरो।
औ नंगौ औ
बिदिब्ला नोंथां ओ जोंनि दिनैनि सावरायनायखौ बेेयावनो लाखिनो हासिगोन नामा?
औ जागोन दे जागोन।
औ
दे दे।